औ
ओ बे बेलासिनि गाहाम हामग्लायनायखो नोंथांनिसि सिम बावहरनाय जाबाय ओ नोंथाङा बे समाव मा खालामदों
आं जिरायनानै दंबाय थायो
औ रायलायनो हागोन ना औ बे समाव जोङो रायलायगोन ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि था खाय ओ बे समाव नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
ओ जों नंगौ नोंथाङा जि टपिकखौ लानानै फैबाय बियो जोबोद मोजां ओ जोङो दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा जिहेथु जिनै दान थायो बे जिनै दानाव जोङो मोननै बोथोर जोङो मोननो हायो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर ओ दैज्लां बोथोरनि बागै आं बे समाव बुंनो सानदों दैज्लां बोथोर जि समाव गोबांथार अखा फैयो आरो सान्दुंनि दुंनाय बिदुङा बारा जायो बेबायदि बेखौनो जोङो दैज्लां बोथोर होननानै बुंनो हायो आरो बे दैज्लां बोथोराव जोङो गाहायै जोंहा आबाद हिसाबै जोङो मावनो हायो जेरैहाय माइ हेल'
औ हेलौ खोनाबाय औ खोनादों खोनादों
जिहेथु जोंहा बे ओ माइ आबादाव जोंहा ओ अखानि गोनांथि बेनिखाय जोङो अखाजों लोब्बा लाखिनानै बे दैज्लां बोथोरखौ आवहाय जोङो माइ गायनाय जायो बे माइखौहाय जोङो गिबियाव खोथिया फोग्रोना लानानै नै जोङो माइ खौ गायनो नांगौ जायो आरो गोबाङा दानि जुगावथ' दायो जोंनिथिंजाय जोङो नुनो मोनदों गोबाङा बेबायदिनो
माइखौहाय बेबायदि रुवानिफोरनि आंखालाव माइखौ गायालाब बानो ओ फोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा आरोबाव जोङो नों गोदै
हेलौ खोनायाखै नोंथां
अ आं खोनादों
औ औ खोनाबाय
आगोलनि समावहाय नांगोलजों
आरो बे दैज्लां बोथोरावनो जोङो गोबां जायगाफोराव जेनेबा अखाफोरा मोजां हायो माइखौ मोजां गायनो हायो आरो नाथाय गुबुन जायगाफोराव जोङो खोनानो मो मोनो बा नुनो मोनो जे ओ अखायानो गैया माइ आबादफोर खालामनो हायाखै आङो दहायसो सासे सुबुंजों रायज्लायदोंमोन ओ-बिथांमोननिथिं। जों बेबायदि माइ गायनो हानाय जायाखै गोबांथार अखा हायैनि थाखाय बेबायदि जायगाफोरा रानस्रावनाय बेबायदि जोङो खोनानो मोनो थेवबो दैबो जोङो माब्लाबा समाव बेबायदि अखा जोङो मोननो हाया आरो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदि जोङो गोबां बेबायदि दै लोमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दै लोमनानै माखासे जायगानि दलंफोर बा लामाफोरखौ बायनाय दै लोमनायजों बुंफबनाय जोङो बेबायदि नुनो मोननाय आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो। जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरावहाय जोङो गोबां बेबायदि। नाफोर जोङो मोननो हायो आरो बे नाफोरखौ जोङो हमनानै
हेल'।
जेरावहाय ओमफ्राय आरो बे दैज्लां बोथोराव जोङो बेबायदिनो माखासे फिथा थाइ सामथायफोर जोङो मोननो हायो जेरैहाय ओ- खान्थाल फिथाइ खान्थालखौ जोङो जानो हायो खान्थाल ल' नङा नाथाय खान्थालनि बेगरखौबो जोङो माखासे मैगंफोरजों जोङो मैखाजों जों जानो हायो। जेरै मोदै बिलाइ आरो थाइजौ फिथाइ जोङो न'आवनो मोनजायो लोगोसे लिसु फिथाइ जोङो मोनजायो आरो नैबे दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबांथार गरम जायो बेनि थाखाय जोङो बिफां सिङाव जिरायनानै जोङो बारफोर जानांगौ जायो थान्दा बार जों लानो हायो दुब्लि फोथाराव जिरायनानै आरो बेजोंनो लोगोसे जों जुदि उन्दु नाय समाव जों गम मोनोब्ला बा न'आव थानाय समाव जोङो गम मोनोब्ला कारेंजों। सोलिनाय जि फेनफोर फेनफोर जोङो बेखौ जोङो थान्दा खालामनो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो गोबां सुबुंआ बेबायदिनो माहाजोन सुबुंफोरा बा धोनिफोरा एसिफोर बाहाय हायनानैबो बेबादि थान्दा खालामनाय बा थान्दा लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो अब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो गुबन गुबन रोखोमै जोङो फिथाइ सामथाइफोर मोनो आरो जोङो गोबांथार गरमनिफ्राय जोङो खारग'नायनि राहा लामाफोरखौबो जोङो मोननो हायो लोगोसे आरोबाव जोङो आखाइजों सिबनाय हिसाबै औवाजों बानायनाय गिसिबफोर जोङो बानायनानै सिबो। आरो ओ-गय दुनाखंफोरनि गिसिबफोर बानायनानै जों सिबो आरो रो बेफोरजोंबो जोङो बार एबा थान्दाखौ जोङो मोननो हायो आरो दैज्लांनि समाव अखा हायनाय समाव जोङो ओ-साथाजों जोङो अखाखौ होबथेनानै जोङो थाबायनो हायो आरो बे दैज्लानि समाव जोंहा गोबांथार अखा हायनायखाय दै लोमनायखाय माब्लाबा समाव गुबुन गुब जायगा फोराव बेबायदि दालांफोर गैयै जायगाफोराव ओ-गथ'फोरा स्कुलफोराव थांनो बेबायदि स्कुलफोराव थांनो थाखाय गोबांथार खस्थ' जायो सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव आरो सोलोंथाइफोर लानो हाया बे गुबुन गुबुन जायगाफोराव नुनो मोनो अब्ला बे समाव नोंथाङा बे समखौ लानो हागोन बेसे-बे सोमोन दै बुंनो।
औ हामबाय होनदों नोंथांखौ बेबायदि दैज्लां बोथोर सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होनायनि थाखाय। आं दा बे समाव मेसें बोथोरनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। मेसें बोथोर ओ-जों मेसें बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' ओ-बेबायदि मोनसे गोजांनाय मोनसे मोजां थासारिखो जों मोन्नो हायो ओ जेराव जों मेसें बोथोरखो बयबो मोजां मोनो मानो मोजां मोनो होननानै होनोब्ला जों मेसें बोथोराव हा बेबायदि गानफब जोमफब थानो हायो गुदुं गुदुं सुइट टार जेकेट जोमग्रा हिफोर थफै माफ्ला बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुदुं गुदुं जिफोर जायफोरा जोंखौ गोजांनायनिफ्राय होबथायो बेफोरफोरखो जों गाननानै थानो मोनो बिनि थाखाय मेसें बोथोरा जों बयनिबो थाखाय ओ- जोबोद मोजां। आरो मेसें बोथोरावहा बेबायदि मोनसे गोजांनाय गुसु बे मेसें बोथोरनि बार फोर आरो जि खुवा खुनाय जायो बेबायदि खुवा खुनायफोरजों बे मेसें बोथोराव बुंफबनाय जायो बेनि जाउनाव गोबां बेबायदि गोजांनाय जोंनि गेजेरावहा गोजांनाया सियो आरो बे मेसें बोथोरावहा गोबां बेबायदि निहोरफोर गोलैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे मेसें बोथोराव जों नायोब नुनो मोन जोङो बेबायदि थाबनो मोन नाय नुनो मोनो स साना लेट ओंखारो गोबावदों ओंखारो। आरो बेबादि जोंनि गेजेराव साना थाबनो हाबलाङो बेनिखायनो मेसें बोथोराव जों बुंनाय जोंनिथिंजाय बुङो बेबायदि सानबा गुुं हा गोलाव होननानै बुङो मानो होन हावहा बेबायदि गोलाव ज उन्दुनो मोनो आरो ओ थाब सोरांआ आरो थाबनो मोनायो बेनि थाखाय सानबा गुुं आरो हरबा गोलाव होननानै बुंनाय जायो बे मेसें बोथोरा गासैनिबो थाखाय बेबायदि मोजां मोनजानाय मोनसे बोथोर जेराव बेबायदि गरम जाया बेबायदि फेन लानाङा गिसिबफोर सिबनांगौ जाया नाथाय बेनि बेनि बदलै जों बेबायदि सुइट टारफोर जुताफोर मुजाफोर गाननानै बेबायदि गानफब जोमफब जों थानो नो हायो आरो जों नायोब्ला मोनबावगोन मेसें बोथोराव जोङो बेबायदि दावबायनो थाख हान्थिनो थाखाय जोबोर मोजां जों जुदि माहा बा थांनोब्ला बेबायदि बेरायहैनोब्ला गुबुन गुबुन जायगा बेबायदि दावबायनो जोङो बांसिनै मेसें बोथोरावहा दावबायनाय जायो जों गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोरखौबो जोङो नुनो मोन मोनो मेसें बोथोराव बेबायदि दावबायनाय पिकनिकफोर जानाय आरो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेबायदि हान्थिनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासै गासिबो थारैनो सैथो नोंथाङा जिथु बुंबाय मेसेङाव मेसेंनि बागै आरो दैज्लांनि बागै जोङो बुंनो हायो गोलावसिन दिन आरो गुसु बोंसिन हर जोङो बे दैजां बोथोराव मोननो हायो आरो जोङो गोबांथार गुदुंखौ जोङो मोननो हायो।
औ बे मेसें बोथोराव आरो बेजोंनो लोगोसे जों गोबां बेबायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौबो मोनो थानो हायो जेरै कमला आरो नारें जुम्ब्रा बैग्रि आफपेल बायदि बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइखौ जोङो जोंनि गेजेराव मोननो हायो जाय जानानै जोङो बेबायदि गोग्गो देहाफोरखौ मोननो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों दैज्लां बोथोराव अ सरि मेसें बोथोराव
गुबुन गुबुन रोखोम गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनो हायो जेरै दैज्लां बोथोराव जेरै माइ गायनाय जायो बेबायदिनो मेसें बोथोरावबो जों माइ गायनो हायो बे माइखौ बर'आ मनानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां खे थि जेरै थास' आलु आरो गाजर केपसिकाम बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर खो फानलू बे बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोरखो जोङो मेसें बोथोरावहा मावनो हायो। मेसें बोथोराव जोङो गोबां बेबायदि जोंनि गेजेराव मेसें बोथोराव जों अर सायनानै जोङो गावखौ गुदुं खालामो आरो बेबायदि जोङो जोंनि नि बर' न'रफोराव नायोबा जोफ्रबो न'राव जों नुनो मोनोन जे मा बायेराव बेबायदि न फ फिसा लुनानै अर सायग्रा बानायो आरो बेबायाददिनो अर सायनानै जोङो गोजांनायखौ गोजान खालामो। बे अरावनो खाम मैगं जोङो सङो आरो
उम
उम बेबादिनो जोङो ओ मेसें बोथोरावहा बायदि बायदि बेबायदि ओ
गोदान गोदान गस्लाफोर बायनाय जायो गुदुं गुदुं गस्लाफोर गाननो जोमनो गोजांनायखो खारहोनो थाखाय ओ दिनैनि बे समावहा नोंथांजों बेबायदि दैज्लां बोथोरनि आरो मे सें बोथोरनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोर गोजोनबाय आरो बेबायदिनो फोराव जुदि सम मोनब्ला आव मोनबावोब्ला नोंथांजों बेबायदिनो रायज्लायबाय थानो बेबायदि समखौ मोन गोन होननानै फोथायबाय ओ बे समाव अब्ला जोङो दिनैनि रायलायनायखो बेसांखिनियावनो फोजोबनोसै
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। जां आरो मेसेंनि बागै सावरायनो सम मोननायनि थाखै
ओ गोजोन्थों।